औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
मा खालामदोंमोन नोंथाङालाय
आङो दायोथ' जिरायगासिनो दं नोंथां नोंथाङालाय मा खालामदों
ए आंबो नै जिरायगासिनो आंबो दंफां सायावहाय दाथ' गरम बोथोर नङा होनब्ला
उम
औ बयबो साया साया जिरायनानै थायो बा साया नायगिरो गरम बोथोरावहाय थान्दा थानो थाखायहाय नङा होनब्ला
औ नोंगौ
औ नोंथाङाबो दंफां सायाव दं नामा
आङो माने टेबोल फांखा होनानै जिरनानै दङ बाहेरायाव
दानि जुगनि गोनोखोनि बेफोरबायदि अस्त्रखौ बाहायदों आरो नोंथाङा अब्ला
औ बारानो बारा बाराखै दिनै सान्दुङा गोसाथार ओंखायनो फांखा होननानै एसे जिरायना दं आं
ए बेफोरबायदि अस्त्रखौ बाहायगासिनो आरो नोंथाङा बेखायनो
औ इलेक्ट्रिकजों इउस जायो आरो बे फांखाया
औ ओमफ्राय नोंथां कारेन्ट थांब्ला बोरैबा
खारेन्ट थांबा बेफोरबायदिनो गय बिखंफोरखौनो दाननानै दंलै गिसिब सिबलाबायो बेजोंनो उम नोंथाङालाय मा मा बाहायो औ
ओमफाय नोंथां खबरफोरा दासान्दि माबोरै सोलिगासिनो
अ खबरा ना खबरा मोजाङानो सोलिगासिनों आंना नोंनालाय
आंनाबो थिगानो बरथमान जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै रायजो जानायनिफ्राय लानानै थिगानो
अ ओंखाम जाखांबायमोन नामा सानजौफुनि नोंथां
औ दहायनो जाखांदों नोंथां
अ मा ओंख्रिमोन
जोंहा दालि आलु जहल ओमफाय नाफाम बाथोनसोमोन
अ उम उम
औ नों नोंस्रालाय मा ओंख्रिमोन
जोंनिया माबासोमोन नाफाम
ए नोंसिनाबो नाफामलाय
औ है आ आबैया देना दोननायमोन
ए
दैलांनि सिगां औ आबै दङ आबौबो दङ जोंना ए
आं जोनोम जायैनि सिगांनो गैखायामोननो
ए औ औ
होनबावनो मानसिनि खाफाल दानो दं दानो गैया औ माने आं नोंथांजों मोनसे बा मोनसे सल' खोन्थानो नोंथांनो फन हरदोंमोन आरो जुदि नोंथाङा सल' खोनासंनो मोजां मोनोबा आरो बेफोरनिफ्राय मा रोंगौथि मोनदों नोंथाङा एसे फोरमायलांदो आरो उनावहाय सल' खोनानो मोजां मोनो नामा नोंथाङा
औ जोबोद मोजां मोनो आं सल' खोनासंनो उम खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनो आरो बेफोरबायदिनो सल'नि गेजेरजों जों रोंगौथि बा गियानबो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जोङो सल' खौबो सम सम खोनासंनोांगौ बा खोनासंनांगौआनो आरो उम जों बेफोरबायदि रोंगौथि लानो थाखायबो जों सल'फोरनिफ्रायबो मिथियो खोनानानै रोङो औ खोन्थानो हागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला खोनासंलांदो नोंथां औ जे सानसेखालिनि बाथ्रा आरो ना
उम
औ
माने सियाल आरो थुख्रासे बेदरनि आरोना सल'आ औ जे बिनि खर'आ जाहैदों सियाल सियाल आरो थुख्रासे बेदरनि सल' आरो ओ जोंहा नैबे सल' सानसेखालिनि बाथ्रा जे सियाला मैहुर खालाम खालाम जे मैहुरखौनो मैहुर खालामना मैहुर खालामाबो मा मोसेबो जेन बुस्थु मोनजायाखै बेयो जाग्रा मुवा मोनाखै बिदिनो गोबां मेंहाबनानै सियाला सानबाय आंनि खा फाल मा जाबावगोन होननानै आरो बिदिनो थाङै थाङै लामा ससेयाव सियाला थुख्रासे बेदर मोनबाय आरोखि ना
औ
औ बेयावनो थुख्रासा सान थुख्रासे बेदर मोननानै सियाला गोसो गोसो सिङाव बिदि सानबाय आरोखि हाय जोबथारनायावहाय बेदर आं मोनथारबाय होननानै बियो बेदर जानो बिदिनो मोनबाय आरोखि बेयो जोबथारनायावहाय बेदर मोनबाय आरोखि बिदिनो खुगायाव लाबाय आरो खुगायाव लाबाय बेदरखौहाय ओमफ्राय बिदिनो
आ
थुख्रासे बेदरखौ लानानै खुगा खुगायावहाय थुख्रासे बेदरखौ लानानै बिदिनो थाबाय थाबाय थांनानै बियो खुसि खुसि थांबाय आरो जेन आङो दिनै ओरैनो उदै गोजाय उदै गोजायैनो उन्दुनो दरखार गैला बा थानांला होननानै सियाला सानबाय आरो बिदिनो लामा ससे ससे लामा ससेयाव थाङै थाङो थाङैनो बिदिनो आरो मोनसे फारामावहाय बियो दाउ माब्रै नुबाय आरोखि न'नि न'नि फारामाव जे बेहा मालिक दंखायोमोन आरो बे दाउना बे मालिक दंखायोमोन आरोखि आरो बिदिनो दाउ माब्रैखौ बियो नुनानै लब जाबाय आरोखि नै बियो सियाला आरो बिदिनो लब जानानै बेदरखौहाय आरो सियाला बिदिनो दाउखौ लिंहरबाय आरो बेदरखौ दोनथ'नानै औ बेदरखौ नानै बिदिनो लिंहरबाय आरो लोगो जाफालायबाय आरोखि बै दाव माब्रैजोंहाय बिदिनो लेंहरनानै लिंहर थाबाय आरोखि ओरैनो लेंहरफानानै बिदिनो एख' लब जानानै बेदरखौबो दोनथ'बाय बियो आरो बेयावनो लब जानानै बियो बेखौ दाउ माब्रैखौ आरो बिदिनो जाहां जादोंमोन आरो जे लेंहरनानै दाउफोराबो गलिबाय बिदि लेंहरनायावहाय सियाला सैथान होनना मिथिखायो नङा होमबा नोंथाङा औ सियाला बयनिख्रुइबो सैथानसिन आरोखि सैथानसिन जुनार होनब्ला सियाल आरो जे बिना मालिकबो गैया बेखायनो बाफादार नङा आरो बियो सियाला बेखायनो सैमाया बाफादारबाव सियाला बाफादार नङा आरो आरो बिदिनो गोबां बिदिनो दाउआ दाउ माब्रैखौहाय बियो लेंहरनानै जाहां जाबायमोन आरोखि दाउआ गलिबाय नालाय सियालनि गोदै गोदै बाथ्रायावहाय बिदिनो सियाला बेखौ खुसि जाबाय आरो बे समावनो दाउआ ओंखारनाय समावनो मालिका खावब्ला फैना होबाय आरो सियाला जे बेदरखौ दोनथ'दों थाम बुना होबाय आरो सियालनि बिखुङावहाय ओ थेम बुनानै सियाला खारबाय खारनो खारनो गोनां जाबाय मालिकजों बुजानानैहाय बे दाउ माब्रैनि फारामनि मालिकजों बुजानानै सिङावहाय थेम बुजानानैहाय खारनो गोनां जाबाय सियाला आइदि आइदि होननानै आरो बिदिनो सियाला जे बेदर दोनथ'दोंमोन सिलाजों बे बेदरखौबो लानानै बेरलांजाबाय आरो सियाला बेखायनो नोगोद लब लब लब जादोंमोन नालाय सियाला जा दं बिबो खोमानानै लानो गोनां जाबाय आरोखि सियाला लरग' जाबाय आरोखि सियाला बिदिनो ओइदिनखालि ओरैनो उदै गोजायैनो उन्दुनो गोनां जाबाय बा थानो गोनां जाबाय आरोखि सियाला इदिनखालि जों नैबे सल'नि गेजेरजों बेखौनो रोंगौथि मोनो जे जोंहा जा दङ नै बेजोंनो जों गोजोननांगौ आरोखि बा जों जेखौ मोनदों बेजोंनो खुसि खुसि थानांगौ जोङो जे बा नांगौनि बारा लुबैयोब्ला जोङो जे दङ जों बे बेखौबो खोमाना लानो गोनां जागोन आरोखि ना मा होनो नोंथां
औ नोंगौ
औ नैबे सल'नि गेजेरजों नैबेखौ मोनदांनो मोनदों आरोखि बा जों बे सल'नि गेजेरजों नैबेखौ बे रोंगौथिखौहाय मोननो हादों आरोखि सल'फोरनि गेजेरजों जों सल'नि गेजेरजों मोनसेनोखि मोनसे बुस्थु रोंगौथि मोननो हा हायो बा रोंगौथि मोनो नै बेफोरबायदि सल'खौ बेखायनो दिहुननाय जायो आरोखि जे जोंनि सुबुंफोरा बा बेफोरबायदि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरबायदि जोंनि इयुथफोरा बेफोरनि रोंगौथिखौ मोनो होननानै जोंहा बे फोरबायदि सल'फोरखौहाय लाइमोनफोरा नैबेफोरबायदि सल'निफ्राय गोबां बिदिनो रोंगौथि मोननो हायो होननानैसो नैबेबायदि सल'फोरखौहाय दिहुननाय जायो आरो ना मा होनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा फोरमायदो नैबे सल'नि गेजेरजों नोंथाङा मा मा रोंगौथि मोननो हादों
औ नोंथांनि सल'खौ खोनासंनानै मोजां मोनदों आरो जा एसे एनै बुजिदोंबा रोंगौ थि मोनदों गियान मोनदों नोंथांनो आं एसे फोरमायनो हानोसै जा नोंथांनि सल'निफ्राय आङो मोनबाय बुजिबाय औ बे सल'आवहा थ' जों बेखौनो हमदांना मोनो जे जोङो बांद्राय लुबैब्ला बा जोंनि बांद्राय लुबैनायानो जोंखौ खहा खालामो जेरै बै सियाला गावनि मोनखानाय बेदरखौहाय खुगायाव लाखानायखौ जायागारा सिनो आरो गुबुन दाउफोर दाव माब्रै नुनानै बियो होसोलांबाय बा बेयावनो आरोबाव बेहा बिलफोर दाउ माब्रैखौ जानो लुुबैनायनि बिथिङावनो बेहा माने बै जा थाखानाय बुस्थु बेदर थुख्रासे खौबो बेसे सिआला खोमानानै लानो गोनां जाबाय आरो बेजों जों मोनथि नो मोनोदि जोंना जा एसे एनै बा जोंनाव मा दं जों बेजोंनो गोजोननांगौ
औ
बे नङादि जोंहा मा दं बेखौ लानानै जोङो टेनसन लानानै बा जोंनो आरो जादों दंखायो बिनिफ्राय बांसिन नागिरबाय थायोबा जोंहा जोबोद। खहा जायो नङा होमबा ओ नोंथां औ बांसिन निफ्राय बांसिन लुबैबा जोंहा खहा जायो होननानै जों बे सल'निफ्राय बुजिबाय मिथिबाय बांद्राय लुबैब्ला जोंखौनो जे जोंनि थाखानाय बुस्थुआबो गोमायो जेरै बेबो सियाला गावनो जानो गोनां आदारखौनो मोनखानानै बा ओ गावनि उखैखाना दंखायोमोन बेखौ बियो जायागारासिनो
औ।
आरो बांसिननिफ्राय बांसिन लुगैनानै जानो हास्थायनायावहायबो हायो माने बियो मोननैखौबो मोनजायासै माने जा दंखायो बेखौबो मोनजायासै जायो। खौ जानो नागिरदोंमोन बेखौबो मोनजायासै।
औ।
बेफोरबादिनो बियो इदिनखालिथ' जेबो आदार मोनजयासै जानो हागौ आरो मोनो। जायासै बिनि थाखायनो बियो जानो हागौ जोबोद उखै नांनानै थानांबाय आरो दुखु दाहा खस्थ' मोनबाय जोंथ' ओंखाम उखैबा गोबां सम बेफोरबायदि थानो हाया नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ जोंहा देहा एबा मोदोम सोलेर बेफोरो गोबां लोरबां जायो जों जों जानांगौ आदार समावहाय मोनजायाब्ला नङा होमबा? औ जोंनि देहा मोदोम बेफोरो माने लोरबांथि जाब्ला जोंजों लोगोसे बा जोङो बबेबा मोनसे समाव बबेबा जायगायाव थाबायलांनो बा हान्थिनो नागिरोब्ला जोङो माने हान्थिनो थांनो हायै जायो आरो जोंनि देहाया जुदि लोरबां जायो।
औ।
औ नंगौ बेफोरबायदिनो जोङो बे खाहानिजोंनो बेफोरबादि मोजां सोलोंथाइ मोजां गियान मोननो हादों। जोंनि लुुबैनायानो जोंनि खहा बे सैथोखा औ जों बे काहानिया जोबोद मोजां आरो माने ससियेल मेसेज होदों आरो जोंनि थाखाय। जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जाय रायथाइ बा जा लिरगिरि बेफोरथ' जों जोबोद। मोजाङै लिरबाय बा जोंनो फोरमायलांबाय जों बांद्राय लुबैनाङा जोंनि लुबैनाया खहा जायो बेफोरबादि जों बैफोरनि फिसा फिसा गुसुं गुसुं सल'ब्लाबो जों बे बेफोरबादिनो गियान बुथुमनांगौ बा सोलोंना लानांगौ सल' होननानै जों मानो बेफोरखौ इगनर खालामनाङा बेफोरनि फिसा फिसा एबा गुसुं गुसुं। सल'ब्लाबो जोंनि थाखाय गोबां बेफोरबायदिनो ओंथि गोनां सोदोब। गोनां जों बुजिनो रोब्ला जों जिउआव बाहायनाय। एबा जिउआव बा दावगालांबाय थानायाव जोंनो हेफाजाब होयो आरो बेफोर फिसा फिसा सल'फोरबाबो औ नोंथांनि सल'खौ खोनानानै जोबोद मोजां मोनबाय आं। आरो इयुनाव नोंथाङा बेफोरबायदिनो सल'खौ आरो बेफोरबादिनो गुबुन सासेनोबो आरो खोन्थानानै बयनोबो नलेज एबा गियानफोरखौ। एबा गोनांथि जानायफोरखौ सुफुंलांहोगोन होननानै नोंथांनिसिम आसा थाबाय। आरो आंनिसिम बेफोरबायदि मोजां सल' खोन्थानानै होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ नोंथां जोंहा समावो जाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां दे अब्ला नोंथां? इयुनाव बेफोरबायदि खोथाखौहाय जोंहा सम मोनोब्ला सावरायबावनोसै।।
औ जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।
गोजोन्थों।